हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दङ नामा हेल
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव साव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन नामा
सोलाबो नोंथां
औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर'फोरा ओ मारै आबाद मावो
सेभेन आंनो सैला
औ
खोनाबाय नोंथां बर'फोरनि सांना थानायनि गाहाय रायानो जाबाय आबाद मावनाय ज मथा
औ खोनादों नोंथां
हेल'
खोनादों नों
बर' हारिया सासे आबाद बर' हारिया सासे आबादारि हारि होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा,
औ
बिथांमोना गानिफ्रायनो, हा हु बाराहावा आरो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै आबाद मावबोदों
औ
बर' समाज आरो रांखान्थियाव आबाद दा मख'जाथाव बिफाव लाबोदों औ नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङा बुंलांबाय था,
आं आबादनि रोखोमफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों नोंथां,
औ बुं
बर'फोरनि गाहाय आबादा जादों माय आबाद माइ आबादखौ बिथांमोनहा गाहाय मोनथाम रोखोमै मावनाय जायो। आसुमाइ साबिमाइ आरु बावमाइ
औ
आसु माइनि सोमोन्दै बुंनो सानदों बे माइखौ बोसोरनि सिगां सानफोराव, फुनानै हाखायो।
औ
सालि माय होनां बेयो बर'फोरनि गाहाय आबाद सावन भाद्रआव गायनानै आघोन फुसा दानाव बे माइखौ हायो।
औ
बाव माइनि सोमोन्दै बुंनो सानदों बे माइखौ गोथौ दै थानाय जायगाफ्राव फुनाय जायो।
औ
आरो गुबुन गुबुन आबादफोरनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों माइ आबादनि अनगायैबो बर'फ्रा, माइब्रा गहेन जुननाय एवसा बेसर, थुरमुलि गान्दा फाथो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो।
औ
फालाराव बर'फोरनि आबादनि आदबआ जोबोद सादारन आरो मिथिंगायारि,
नोंथाङा खोनादों,
औ खोनादों नोंथां,
बिथांमोना गाहायै बेफोर आइजें आयलाफोरखौ बाहायो जेरै नांगोल मय दै रोगानाय,
औ
आरो आबाद मावनायाव जेंना जानाय बेफोर सोमोन्दै बुंनो सानदों,
औ नोंथां बुं,
दिनैनि जुगाव बर' आबादारिफ्रा गोबां मोगा मोगि जानांदों, मिथिंगायारि खैफोद जेरै दैबाना, अखा हानाय आबारनि जिब जुनारफोरनि उफुद्रुग आरो गोरान खान्थिनि आंखालनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आधुनिक आगजु आरो आरो मोजां बेस सामानि आंखाल आरो रांखान्थियारि जेंना,
औ
बर' समाजखौ आरो रांखान्थि राहा गोनां खाम आबाद मावनायखौ जौगाहोनाया जोबोद गोनां अन्नाय आरो गोदान बिगियाननि राहा खान्थि बाहायनानै आबादखौ आथिखालनि जुगजों आर'ज खालामनांगौ बेबायदि खालामोब्लासो बर' हारिया रांखान्थियाव गिदिर फेहेरनाय फैगोन नोंथाङा जायगानि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा? आबाद मावनायनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ बुं
ओ दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नालाय ओ गायनाय फुनायनि बोथोर नोंथां।
औ नोंथां।
उम आङो माइखौ बा खोथियाखौ मारै फोयो मारै फुयो आरो माइखौ मारै गायो बेनि सायावनो एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां दे
औ जोंहा माइ गायनो ओ खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो थिनानै दोनखानाय जोलै बा ओ आथिखालाव हाथाय बाजाराव मोननाय माखासे पेकेटनि माइदलिफोर थायो बेफोरखौ ला बोनानै जोंहा गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय बेखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ आमफाय
ओ फुख्रि बा जोंनियावथ' फुख्रि गैया नालाय ओ बाल्थिं गिदिर बा दो गिदिर फोराव माइलिखौ सोमनानै दोननाय जायो सानथामसोनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ गोरान जायगायावबो ओ गाजा बेरनो थाखाय बोखांनानै दोननाय जायो नोंथां। बेबायदियैनो माइआ गाजा बेरोब्ला जों बेखौ ओ दुब्लियाव लांनानै फोनायनि थियारि खालामो फोनो थाखाय जोंहा खोथिया थिलिनि गोनां जायो बेखौ जोङो गिबियावनो हा मोजाङै हालेवनानै ला